औ खोनादोंना नोंथां
औ खोना
औ औ गोजौ सानजौफुनि गाहामायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम उम आदस्सा अब्ला नोंथाङा आंजों दान्दिसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ
नोंथां आं माने दिनै नोंथांजों ओ जोंनि जिउआवहाय जोङो ओ ना बेदर दाननायनि फालांगि खालामनानै जोङो जिउआवहाय थांना थानो हागोन ना हाया नैबे मोनसे आयदाखौ लानानै आं माने नोंथांजों सावरायनो थाखाय लानाय जादों आरो
औ औ
नोंथाङा जेबो उसुबिदा गैयाब्ला जों सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन
अके थ अब्ला आं गिबियाव नोंथांनो आं फोरमायथिना होदोनि ससेब्लाबो नङा होमबा अ आथिखालाव जोङो गोबांथार सुबुंफोरखौनो ना बेदर दाननानै फाननाय नुनो मोनसै नङा होमबा बेखौ आरो फालांगि महरै खालामसै दा गोबांथार सुबुं फोरानो ओ बेखौहाय बांनाय फ्राय बांदों बांनायनिफ्राय बांनायखौ नुबाय थादों आरो
औ औ
ओरैनो बुंनो थाङोब्ला ना बेदरखौथ' रावबो जायैआनो गैया नङा होमबा
औ औ
जाग्रा गोजाखा जायनि जाहोनावहाय दिनै अबेबा मोनसे फिसा फिसा सेन्टार दखान गलाफोरनि गेजेरावब्लाबो मासे मानि अमाया थांखायोआनोखा नङा होमबा थ' बे हिसाबै नायोब्ला ओ आथि खालावहाय अमाखौ फिसिनानैबो गोबां रां थाखा खामायसै नङा होमबा? बै अमा फिसिनायखौबो जोङो दिनै हाथायफोरावहाय जों गथायैथ' जाया नङा होमबा? देनानै दाननानैसो जायो नङा होमबा? आरो दाउ फिसिसै दाउफोरखौ फिसि नानै जों बिदिनो दाननानै गेजेरजोंसो जों फानो नाफोरखौबो जों बिदिनो फानो नङा होमबा? दा गाहायै गुबै खोथाया जाहैबाय नोंथां जे बै ना बेदर दाननायनि जि फालांगि नङा होमबा? औ बै फालांगिया जेनेबा जोंनि जिउआव खोब माने ओ जिउआवहाय गोबां मैखोमै बिफाव लायो होननानै आं सानो आरो जेरैबायदि ओ आङो गोबांथार हााइ बाजारफोरावहाय थांनानै नायखांबाय माने बबेबा मोनसे एसे गिदिर हाथायफोर थाङोब्ला बैबायदि मार्केटफोराव एटलिस्ट गैथ्राब्लाबो जि जन ब्रयलार दानग्रा ओनिफ्राय साबा बा सयजना अमा दानग्रा ओनिफ्राय बेफोरबायदिनो आरोबाव ना दानग्रा साबा दसजन नैफोर बायदि थायो आरोखि थ' बैसोरबायदि बिथांमोननिफ्राय आङो मोनसे डाटा कालेक्ट खालामनानै सोंनाय मथै आं माने मोनदों जे माने ओ मिनिमाम माने खमसिनानो सासे सुबुङा माने जिबा केजि बेदरखौ बयलार बा दाउ ना बेखौहाय माने फानो आरोखि मेक्सिमाम आरो थांबावो सानसेयाव सोरनाबा थामजि ब्रैजि नैजि आरो मेक्सिमामा दा आरो बुंनो थाङोब्ला ओरैजाय अमा दंबावो अमाया गैस्राब्लाबो बैबायदि दैलि मार्केट नङैयावहाय आरोना बबेबा हाथाइ हाथाइ ओ बाराय लायै बाराय हााइ जाग्रा जायगायावहाय माने मानै मासे बिदिखौ दानो आरोखि ओमफ्राय खिन्थु दैलि मार्केटनियावबो जायफोर रिगुलार फुंनिफ्राय मोनाजासिम जिरायो नङा होमबा बैसोर बिथांमोननिया माने मानैसिमखौ दानो आरो बिसोरो बिनि अभार दाना आरो बिसोरबो दा आरोबावथ' गोबांथार दंबावो जोंहा फालांगि महरै खालामनाय दा जायखि फालांगि खालामदों बैसोरो माने गैयाबाबो ओ गुबुन जायगाफ्राव बारहरनाया माबानिफ्राय दसथा गाहामसिम बुथारनानै हरो आरो बिदि थ' अब्ला बेफोरबायदिखौ नायब्लाथ' खोब मोजाङानो नङा होमबा? दा जेरैबायदि जोङो बेखौहाय थांखि लायोब्ला खोब आंनि थाखायबो मोजां नुयो आरोखि दा नोंनि बायदिब्लालाय माबायदि जागोन
जोंनि बायदिबाबो ओ नोंथाङा दानि बे बुंलांनाय बायदियानो ओ ओ दानि मुगाफोरावहाय ओ गोबां ना बेदर दाननायनि ना बेदर दाननायनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां रांखावरियावहाय गावखौ ओ जौगाहोनो ओ जेरै होननानै बुङोब्ला ओ दानि मुगायावहाय गोबां मानसिफ्रानो ओ माने बेदर आ खाय बेदर फिसा बायदि बाय दि जाग्रा जाबाय आरो ओ दानि मुगाफ्रावहाय रांखावरिनि बिबाङाबो गोबां ओ जानो हमबाय गासिनावबो ओ गोबां गोबां रांखावरि थायो जायनि जाहोनाव ओ बेदर फिसाफोरखौ जोङो ओ बायनानै जायो। ओ गोदो गोदायनि गोदो गोदायनि समफ्रावहाय ओ बेफोरबायदि बेदर फिसा जानायफ्रा एसेबां ओ गैयामोन। नाथाय दानि मुगायावहाय जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों गोदो गोदायनि मुगाफोरावहाय ओ जेरै जोङो गाव गावनो ओ जानो गोसो जायोब्ला जोङो ओ न' फोरावनो दाउ अमा फिसिनानै जोङो न'नि दाउफोरखौ जोङो ओ फिनानै जायोमोन आरो लोगोसे औ औ आरो लोगोसे गोदोनि ओ दिनफ्रावथ' ओ बेफोरबायदि ओ हाथाय मारकेट गला बायदिफोरखौ जोङो नुनो नुनो मोनामोन बेनि बिनि थाखायनो माने ओ अमाफोरखौ जोङो गामिफ्रावनो न'खर न'खर ओ गाव गाबागाव लाखायोमोन गोदोनिफ्राय बेफोरखौ जोङो ओ गामियावनो बुथारनानै गामियैनो ज' ज' ओ बायलायनानै रांखावरि होनानै बायनानै जोङो ओ जायोमोन लोगोसे बेफोरबायदि जोङो लकेल अमा आरो लकेल अमा होननानै मोनथिनाय जायो आरो ओ बेलेगनिफ्राय फैनाय बेफोरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो ओ नुबोदोंमोन नाथाय ओ दानि जुगावहाय बेफोरबायदिखौ जोङो बन्द' खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों ओ लोगोसे बेफोरबायदि ओ दाउ अमा ना बायदि बायदि दाननानै फाननानै आ गोबां रांखावरि आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों लोगोसेयैनो दायो नुनो मोनबावदोंदि जोंनि ओ सेन्टार बाजार बायदि बायदिफोरावहाय जोंनि बर' हौवा हिन्जाव बायदि बायदिफ्रा ओ गोबां ना बयलार अमा दाननानै गावनि जिउखौ ओ खुंलांगासिनो दङ ओ जेराव आ गावनि नांगौ जानाय ओ मुवा बेसाद जेरै जानाय लोंनाय मैरं थाइरं
औ
थाइगं ओ थाव संख्रि बानलु बायदिफोरखौ जोङो बयलार दाउ बायदि फाननानै जोङो बेफोरखौ ओ बायनो हादों लोगोसेयैनो गावनि गथ'नि जेरै गाननाय जोमनाय फरायनाय लिरनायाव नांगौ जानाय ओ लेखा बहि हि खलम बायदि बायदिफोरखौ जोङो ओ रांखौ बायनानै होनो कलम बायदि बायदि फोरखौ जोङो बायनानै होनो हादों लोगोसेयैनो जोङो ओ गाव गावनि गथ' गथायाइफोरखौ गोजौ गोजौ ओ मोजां मोजां फरायसालि बायदिफोरावहाय जोङो ओ थिसननायखौ नुनो मोनदों लोगोसेयैनो ओ गोदोनिफ्राय दासिमहालागैओ बेफोरबायदि ओ दाउ अमा दाननानै जोङो सोलायनायखौ गोबां नुनो मोनदों गोदोनि समफ्रावहाय बेफोरबायदि ओ दाउ अमा दाननायखौ जोङो नुवामोन ओ जेरै होननानै बुङोब्ला दानि आइजोफोरा आरो गोबां ओ दाउ बयलार दाननायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों गोदोनि समफ्रावहाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनामोन ओ गोदोनि समावहाय जोङो खोब नुयोमोन सासे बा सानै बिदिल' ओ दाननायफोरखौ मोनसे गलाफोरावहाय बेफोरबायदिल' दाननायखौ नुयोमोन नाथाय दायो गोबां ओ आइजोफोरखौनो एबा ओ हौवा माहारिफोरखौनो जोङो ना दाननानै ओ एबा ब्रयलार दाननानै एबा अमा दाननानै गोबां रां खावरि आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों ओ बेफोर खौ जोङो ओ दाउ एबा बयलार बायदि बायदिफोरखौ जोङो ओ जायगायावनो ओ फाराम एबा फाराम एबा बायदि बायदि बानायनानै जोङो फोरखौ जायगायावनो मोननो हायो लोगोसेयैनो ओ जोंनि बेफोरबायदि ओ बानायनाय फाराम बायदि बायदि जेरै ब्रयलार फाराम लकेल दाउनि फाराम अमानि फाराम बायदि बायदिफोरखौ ओ जोङो बानायनानैबो रांखावरियाव गोबां आ आरजिनो हायो।गोदोनि समफोरखौ जो गोदोनि समफ्राव जोङो बेफोरबायदिखौ ओ नुनो मोनामोन ओ जेरै होननानै बुङोब्ला गोदोनि समफ्रावहाय बेफोरबायदि ओ आदब खायदाफोरावबो रोङामोन जेरै ओ दाउ अमा फिनाय दाउ अमा फाराम ब्रयलार फाराम बायदि बायदि बोरमा फाराम बायदि बायदिफोरखौ बानायनायखौ जोङो नुनो मोनामोन दानि मुगायावहाय दानि मुगाफोरावहाय जोङो बेफोरबायदिखौ गोबां ओ मावनानै रांखावरिफोरखौ गोबां आरजिनो हादों आरो लोगोसेयैनो ओ बोरमा बेदर ओ अमा बेदर दाननानै जोङो जोंनि गोबां ओ रांखावरियाव आरजिनो हादों आरो लोगोसेयैनो ओ दानि मुगाफोरावहाय ओ बेदर फिसाफ्रा गोबां ओ दाम दाम जानो हमबाय ओ जेरैनानै बुङोब जोङो ओ बेफोरबायदिखौ गुबुन हादोरनिफ्राय एबा गुबुन जायगानिफ्राय फैनायखौ जोङो होबथानायखौ जों ओ नुनो मोनदों जेरै होनोब्ला ओ फारामनि अमा गोजान गोजान जायगानि फ्राय फैनाय बेफोरबायदिखौ जोङो होबथानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ओ लोगोसे जोङो नुनो मोनबावदोंदि ओ जोंनि बर आइजोफोरा बेफोरबायदिखौ ओ दानै दानै गोबां रां खावरि आरजिनो जोङो नुनो मोनदों आरो ओ बेफोरबायदि ना बयलार फाननानै ओ जोङो गोबां रांखावरि आरजिनो हायो दानि मुगाफ्रावहाय ओ ना सेरसेनि दामा ओ नैजौ एबा नैजौ बाजि बेबायदि जानायखौ नुनो मोनदों जोङो दानि मुगा फोरावहाय जोङो बेफोरबायदि नैजौ थामजौ नानि ओ दामा जेरै नैजौ आरो ओ ब्रयलार बेदरनि दामा जेरै ओ नैजौ बाजि आरो अमा बेदरनि दामा जेरै ओ ब्रैजौ बाजि एबा ब्रैजौ आरो बोरमा बेदरनि दामा ओ जेरै ओ दजौ बायदि बायदिफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो बेफोरबायदिखौबो ओ जोंनि हाजार ओ
बेदर जाग्रा मानसिफ्रा बेफोरबायदिखौबो ओ जोङो गिनानै एबा ओ फावसायनानै थाया बेफोरबायदि दामनिबाबो जोंनि ओ माहारिफ्रा गोबां बेदर बायनानै आरो ना बायनानै जानाय जोङो ओ नुबोगासिनो दङ आरो लोगोसेयैनो बेफोरबायदि खौ ओ फाननानै गावजों गाव ओ फाननानै बायनानै ओ जानानै ओ गावखौनो गाव ओ जोबोद ओ जौगाहोनो हादों लोगोसेयैनो ओ बेफोरबायदि दि ओ गावनि आयथिंआव गसंनो थाखाय ओ मावनाय ओ बेफार फालांगि जेरै ना दाननाय अमा दाननाय बोरमा दाननाय बेफोरबायदिया मोनसे ओ एसेबांबो ओ खस्थ जाया बेनि थाखायनो बेफोरबायदिखौ बे ओ आदब खायदाफोरखौ गाैबो सोलोंनानै ओ लायो नोंथाङाबो ओ नोंथांनि ओ सोरगिदिं माबायदियै बेफोरबायदियाव सोलायनाय दङ एसे बुंनानै होनदों नोंथाङाबो
ओ ओरैनोथ‌ बुंनो थाङोब्ला खोब माने नोंथाङानो फुवार सारनानै बुंखाजोबखाबायानोखा दा ना बेदर दाननायनि गेजेरजों माबायदि जानो हायो माबायदि सोलिनो हायो नङा होमबा दा गोबांथार नखरफोराबो माने ना बेदर दाननायनि गेजेरजों दा सोलिदों बेखौबो जोंबो बुंनो हायो आंबो बुंनो हायो दा जोंनि साखाथियावनो दङ गोबांथार साक्सेसफुल जानाय ना बेदर दानायनि गेजेरजों गावनि नखरखौ दानायजों लोगोसे गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ फोरोंलांनाय दा बैफोरबायदिखौ नायोब्ला थ‌ जों मिथिनो मोनो दा जेनेब्ला ना बेदर दाननानै जों गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो बे हानद्रेद पारसेन्टाव हानद्रेद पारसेन्ट रोखा आरो
औ औ
नोंथांनिसिम खोब गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जे आंनो जेरैबायदि ना बेदर दाननायनि गेजेरजों ओ जों गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो बा नखरखौ सालायलांनो हायो बेखौ फोरमायनायनि गेजेरजों आंबो गोबांथार खोथाखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय ओ बेखिनियावहाय अब्ला आं दिनैनि जोंनि सावरायलायनाय जे ना बेदर दाननानै गावखौ दैदेननो हानाय नङा होमबा बे आयदानि सायावहाय सावरायनाय बेखौहाय आं माने बेखिनियावनो दोन्थनोसै होननानै आं सानबाय नोथां
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
थ